औ नोंथां औ नोंथां दा आङो नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि मैहुर खालामनायनि सायाव फंनैसो सावरायनो थाखाय नोंथांनाव कल खालामनाय जादों
औ औ औ जागोन
दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा गिबि नों फोरमायग्रोनो हागोन नामा जे जों बर' फोरनि मैहुर खालामनाया नोंथांमोननि जों माबायदि खालामो
औ औ हागोन हागोन नोंथां हागोन
औ नोंथां
माने मैहुर होननानै बुङोबाथ' माने मैहुरा मोनसे जोंनि बर' समाजजों बा जोंनि हारिफोरजों मोनसे सोमोन्दो थानाय गोदो गोदाय आजै आजौ आब आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे मोनसे हुदा बादि मोनसे ओ आरोखि मोनसे बाहागो आरोखि बिददा खोनाबायना नोंथां औ मैहुर होननानै बुङोबा जेरै जों सेसा नागिरनाय एन्जर नागिरनाय नेवलाय नागिरनाय बिदिनो दाउसिन गावननानै जानाय लोगोसे बै समाव जेनेबा हाग्रानि ओ लोगोसे माने बायदिसिना माने जुनारफोर माने गोदोनि जोंनि आबै आबौ नागिर ना जायोमोन आरोख ओ जेरै आं ओ एन्जरनि सायाव बुंनोसै एन्जरखौ जेनेबा जों अनेक रोखोमनि एन्जर मोनो चिरा एन्जर ओ लान्जाय गोलाव खोनाबाय ना नोंथां हेलौ हेल' हेल' नोंथां
औ नोंथां
हेलौ खोनाबाय ना
औ औ नोंथां
औ खोनाबायना?
औ नोंथां खोनागासिनो।
औ खोनांगासिनो।
औ नोंथां
खोनागासिनो।
औ नोंथां औ नोंथां खोनागासिनो।
औ बिदिनो जेरै एन्जर बुंगा थाबाय बेफोरबायदिनो आरोखि जेरै एन्जर बाथा सिरा थाबाय माने। नाथाय मा मा? माखासेया गुदुङाव थाग्रा माखासेया बिदिनो बा बबेबा बाहा बाहा लानानै थायो दा बेफोरबायदिनो आरोखि दा नोंथांमोननिजों? दा नोंथांमोननि जों एनजल'खौ माबायदि माबायदि सिखार खालामोबा मैहुर खालामनायखौ
दा औ नोंथां आं नोंथांनो फोरमायगोन। दा जोंनिजों ओरै दाथ' गोबां खम नु नुलांनो हमबाय नोंथां जोंनि जायगायावहाय जे एन्जर हमनाय दावसिन गावनाय बेफोरो गोबां खम जालांनो हमबाय जोंनि दानि सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरा
औ औ
दङ गामि ओनसोलाव दासिमबो सासे सानैखौ नुनो मोनो आरो जेरै ओ एन्जर हमहैनाय एन्जर होनाय, एन्जर गावनाय ओ ना बोननाय ओ ओ जेरै जों ट्राइबेल हिसाबै एम्बु जायो। बेखायनो एम्बु जावो। ओ दा बे आरो जोंनि जायगायावहाय बहुद खम जालांबाय सुबुंफोरा बेफोरखौ हमनाय जानायाव। दा गोबां सुबुं फोरा फरायनाय बेफोराव गोसो होबाय। फरायनाय लिरनायखौ फोराव थासारिजों लोगोसे दा जोंनि एन्जरखौ ओरैबायदि हमोमोन नों? नोंथां सिगाङाव जेरै जोङो गामिनिफ्राय ज' गामिनि सेंग्राफोर गोजा लोगो जानानै जोङो थाङो मैहुर खालामनो बेयाव जोङो फोरबो हमो ओ जेरै एनजर जर जेरै नेवलाय बेफोरखौ जोङो जाहामालाय बेफोरखौबो जोङो जायो जे जोंनि आखायाव नाङो जों बेखौनो जायो आरो जेरै गामिनिफ्राय जोङो सयजोन सानजोनसो ओ दसनि सासे जोङो सेंग्राफोर थाङो ओ थांनानै जोङो बिदिनो हाग्रायाव हाबहैयो हाग्रायाव हाबनानै जोङो मोनसे हाग्राखौ नायनानै जोङो जेराव जोङो बेवहाय एन्जर थागोन बायदि जों बेखौ औ औ अ अओरै लाङ सो होबोनानै सासे सिगाङाव थायो एन्जरना मोनसे लामा दंखायो खार ग्रा बे बाहहेराजों खारा गावनि लामाजों खारो बेखायनो सासे सिगाङाव थानानै सासे सुबुङा सिगाङाव थानानै मोनसे खख्ला बा सोरबा आखाइ बा सोर बाथुल लानानै जे जाखि बे एन्जरखौ जों हमनो हागोन बे मोनसे आगजजों लानानै जों थायो आरो आरो बेवहाय होब बै होबै हो जेला एन्जरा फैयो जोंनि खख्लायाव एन्जरा नांसिगोन गावनि लावबाजों खारबोननानै मानो होनांगौ ज बिनि लामायावनो हो थेना दोनखाबाय खख्ला बा बाथुल बा आखाइफोरजोंहाय जेला एन्जरखौ खारबोयो अब्ला जों एन्जर हमो आरो दा जोङो बिदिनो मैहुर खालामो नोंथां
दा जोंनि ओरै जोंनि ओनसोलाव एन्जरनि अनगायैबो माने सेसाफोरखौबो मैहुर खालामनाय
औ नोंथां
औ बांसिन बिदिनो थुरिबारिफ्राव
औ नोंथां।
ना नोंथां
औ खोनागासिनो नोंथां खोनाबायना नोंथां हेलौ खोनादों
खोनादोंना नोंथां?
हेलौ हेलौ हेलौ
औ नोंथां औ नोंथां
औ खोनाबायदा नोंथां? खोनाबाय
औ नोंथां खोनाबाय औ
बिदिनो माने एन्जरनि अनगायैबो सेसाफोरखौबो मैहुर खालामनाय नुनो मोनसै आरो नोंथां लोगोसे नेवलाय थाबाय औ औ औ निउलायफोरखौबो मैहुर खालामोमोन गोदोनि दिनाव नाथाय दा बे फोर समजों लोगोसे खम जाबोनो हमबाय आरोखि लोगोसे बै समाव बिदिनो हाग्रा औ हाग्रा ओनसोलनि मानसिफ्रा बिदिनो हाग्रानि अमाफोरखौ नागिरनाय नुयोमोन मैहुर खालामनाय नु-नु-नुयोमोन मै फोरखौबो मैहुर खालामोमोन दा बे फोरजों माने जोंनि बर'नि गोदोनि आबै आब बौमोना बेफोरजों माने मैहुर खालामनानै जाबोदों आरोखि नोंथां लोगोसे बेफोर समजों लोगोसे खमायबोनो हमदों जेरै- एन्जरनि बेलायाव बिदिनो माने एन्जरफोरखौबो माने खायसे खायसे माने ओ एन्जर इंगिनिफोरखौबो माने ओ खस्थ' खालामनो बाननानै एन्जर एंगिनियाथ' आलि जावबानो मोनो नालाय दा बेफोरखौ माने दा बेफोरखौ बिदिनो माने ओ माने आलि जावबानो मोननायखाय माने खम समनि गेजेरावनो मोननायखाय माने बेखौ एन्जर एंगिनिखौबो जानायखौ नुनो मोनोमोन आरोखि नोंथां लोगोसे औ औ लोगोसे एन्जर बुंगा बेफोरथ' फालो लानानैसो थायो नालाय बिदिखौ माने मोननो खस्थ' ओ जेरै- बाथा सिराफ्रा मोननो गोरलै औ औ एन्जर लानजाय गोलाव फोर मोननो गोरलै बिदिनो आरोखि
औ नोंथां
ओ औ दा नोंथांमोननिजों दा नोंथांमोननिजों सेसा खौ माबायदि मैहुर खालामो नोंथां
ओ जोंनिजों सेसाखौ ओरैबायदि हमो नोंथां जेरै गामियैनो जोङो जेला मैहुर खालामनो थाङो जोङो अब्ला जोङो ओ गासिबो जेरै बोराय बेन्थ' ओ सेंग्रा ज' जानानै ओ माने हौवा हौवाफोर गोजा हानजा जाना जों थाङो मानो होनब्ला सेसाखौहाय सासे सानैजों मोना नोंथां
औ औ
जोङो बेखायनो गामियैनो ज' थाङो सेंग्रा बोराय ज' जानानै गथ' गथाय आरो जों मोन मोनसे हाग्रा गिदिराव हाबनानै जोङो। लाइन लानानै जोङो सेसाखौ होयो आरो होनानै सिगांजों जे साना दोननानै। जेेलानाखि होयै-होयै-होनानै खाथि मोनहैयो अब्ला बेयाव सेसाल' नङा। जेरै से मै सेसा मोफौ गासैबो जुनारफोरखौनो जोङो ओ नाङो बे जे सो साना दोननायाव। दा बेयावनो जोङो बिदिनो मैहुरखौ खालामो आरो बिदिनो जायो।
लोगोसे नोंथां मानि औ औ औ। औ लोगोसे बिदिनो माने ओ सेसानि अनगायैबो माने जेरै- एन्जतनि बेलाखौनो बुंबाव आं खोनाबायना नोंथां।
औ नोंथां।
औ दा खोनाबाय दा।
औ नोंथां खोनादों औ।
औ दा एन्जरनि बेलायाव बुंसै एन्जर जानायनि बेलायाव जेरै- मैहुराथ खालामखांबाय खालामखांनानै जानाय दा एन्जरखौ खयसे खायसे माने ओ सावनानै जानो मोजां मोनो आरोखि माने ओ एन्जरनि बांसिन टेस्टआनो माने सावनानै जानायावसो मोजांखाआरोखि नोंथां। खायसे खायसे बिदिनो मुलाफोर होनानैबो ओ मुला। फोर होनानैबो एवनानै जायो। ओ बिदिनो खायसे खायसे। नोरसिंफोर होनना बजायो नाथाय एवनानै जानायनि टेस्टआ टेस्टनिफ्राय माने सावनानै जानाय बा बे-बेनि टेस्ट। साफिन आरोखि नोंथां। दा नोंथांमोननि जों एन्जोलखौ नोंथां औ। औ नोंथांमोननिसै एन्जर खौ मा रोखोमै जायो नोंथां।
बिदिनो नोंथां जेरै- ओ गोबां सुबुंफोरा सावनानै जायो। सावनानै बानलु पियास दुन्दिया लगायनानैहाय जोङो जायो सावनानै आरो गोबाङा आरो माखासे सुबुंफोरा एवनानै जायो जेरै- अन्थाइ बाजाब होनानै एवो मानो होनना बुंब्ला एन्ज राव अन्थाइ बाजाब होबा ओ बिनि मिलौनाया दस्रा जायो आरो नोंथां।
औ औ औ औ औ लोगोसे से बिनि अनगायैबो माने गुबुन गुबुन जेरैहाय मा मा होनो बेखौ नेवलायफोरा नोंथांमोननिजों माबादि ओ माबादि सिखार खालामो नोंथां?
नेवलायखौबो बिदिनो नों थां जेरै नेवलायाथ' गोबाङानो ओ मानसि नुबा बिसोरो खारनानै गुदुङाव हाबना थायो दन्दरफोराव। दा बेखौ जोङो हमनो थाखाय जोङो बे लोगोसे जोङो खदाल सिखाफोर लांफायो। जेरै हाबलाय गुदुङाव जुदि बेनि साखाथि फाखाथि जुदि हाग्रा फोर दङ'बा जों बिसोरखौ ओ एवस्रांनानै बा दानस्रांनानै साफा खालामनो थाखाय जोङो सिखाखौ लांफायो। जाहाथे नेवलाय हाबनाय गुदुं खौ जोङो नुयो। आरो दानस्रांनानै जोङो बेखौ ओ खदाल लाना नै जोङो जावो। जावै जावै ओ जावनानै जोबनायाव जेब्ला मोनहैयो अब्ला जों हमो। बेफोरबायदिनो जोङो हमनानै ला बोयो आरो हाग्रानिफ्राय दा जेरै ओ जोंनिजोंथ' ओरै नोंथां गो सिगाङावहाय ओ दाउ दुलाबाथा होननाय मोनसे खौबो जोङो गोबां हमना जायोमोन सिगांफोराव। जेरै दाउ दुलाबथाया आ दुब्लियाव थायोमोन। दुब्लियाव आदार खनजायोबा जों बेखौ ज' ज' थांनानै बेंनानै जोङो जेरै बाथुलजों गावोमोन औ बाथुलजों गावनानै जोङो बेखौहाय हमनानै जा हमना अ बुथारनानै जायो आरो
औ औ औ औ औ दे हबा नोंथां टाइमाबो जाबायना जोंना होमबा औ औ दङ दङ नोंथां औ दङ दङ औ नुयो नुयो नोंथां औ दे होनबा नोंथां जों टाइमाबो जाबाय ना।
औ दे जागोन दे नोंथां अब्ला दे।